नोंथाङा मा खालामदों।
आं दायो ओरैनो दङ।
ओरैनो दङ होमबा ना नोंथां? अब्ला नों? नोंथाङा ओरैनो दङब्ला जोङो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो नागिरदों बे आयदायानो जाहैबाय जे इंराजि राव रोङाब्ला जोंहा मा मा खहा जायो बा इंराजि राव रोङोब्ला जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो नोंथाङा बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां। गिबियावनो जोंनि इंराजि रावखौ।
औ।
आथिखालाव गोबां गोनांथि होननानै बुंजायो।
औ नंगौ थारैनो।
माखासे फरायनायनि बेलायाव बा बहाबा इन्टारभिउ हैनो थांब्ला जोङो इंराजि रावजों होनांगौ जायो।
नंगौ थारैनो।
गुबुन जायगायाव थाङोब्ला बा गुबुन हादराव थाङोब्ला। जोंनो इंराजि राव खौ जोबोद गोनांथि बा इंराजि रावखौ बुजि बुजिनांगौआ जोबोद गोनांथि। मानो होनोब्ला जों गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन हादोराव थांनानै जों इंराजि रावखौ बुजिथारनांगोन। होमब्लासो जोङो जोंनि गोसोनि साननाय। खौ फोरमायनो हागोन बा जों बुजिनो हागोन
नोंगौ थारैनो
थबो बिनि बेलायाव माबा बुंनो सानदोंबा बुंना होदो एसे
औ थारैनो नोंथां दा जोंहा जोंनि मुगायाबोथ' गोदोनिफ्राय गोबां सोलायबोनो हमबाय नंआ होमबा नोंथां दा आङो बेनि बेलायाव बेखौनो बुंनो सानो जे जों इंराजि राव रोङाब्ला जोंहा सोलोंथाइनि बेलायावनो होन बा साख्रिनि बेलायावनो होन एबा गोजान गोजान गुबुन गुबुन हादरफोराव दावबायनो हानायाव जों हा एसे जेंना नुजाथिनायखौ आं नुहुरदों आरो नोंथां जेरै जोङो सोलोंथाइ बिखान्थि एबा गियान बांहोनायाव इंराजि रोङाब्ला गोबां खहा जानो हागौ जेरै दावगानाय दावगानाय बिगियान मेडिकेल इन्जिनियारिं फरायनो गोसो जायोब्लाबो माने इंराजि राव रोङैनि थाखाय जोङो उन जानानै थानो गोनां जायो आरो थामहिनबा बै इंराजि राव खौ रोङियानो जोंनि रोंनाय जि सिङाव थाखोमानानै थानाय रोंनाय बै रोंनायखौ गुबुननि सिगाङाव दिन्थिनो हाया हाया जाहोन जानानै फैयो आरो नोंथां
औ नोंथां
दा बेनि अनगायैबो बेखौनो बुंबावनो सानदों आङो जे आथिखालनि अफिसिन अफिसनि माखासे खामानिफोरा गोख्रों इंराजि रावाव जानायलाय रोंगौथि गैयाब्ला जोंहा गावनि जिउनि जि केरियार दावगानाय बे केरियार दावगानायाव जोंहा गोबां माखासे गेना जेंना नुजाथिनो नुजाथिनायखौ नुनो मोनो आरो दा बेनि अन गायैबो आरोबाव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानबाव दों आं नोंथां जे दहायसो आं बुंबाव दों नङा होमबा जे गुबुन गुबुन हादर बा गुबुन रायजोआव दावबायनो थाङोब्ला बेयावहाय जोंहा बा आसामनि बाहेरायाव थांनो हमोब्ला आरो जोङो जेब्ला जों थांबाय बा बै थांनानै सहैनायाव बै जायगानि सुबुंफोरनि रायज्लायनाय बा बिसोरनि आसार आखुखौ नुनानै जोङो माब्लाबा बा जोङो गुबुननि बा जोंनि गोसोनि साननायखौ जोङो बिसोरनो फोरमायनो सानोब्लाबो जोङो हानाय नङा आरो बा जोंनि गांनाय उखैनाय बा जोङो गोबां गोब्राब बेरामफ्राव गोग्लैहैबाय बायोब्लाबो हरखाबै जोङो जेरै मेडिकेल बेफोरनि ट्रियेटमेन्टखौ लानो हानाय जोंनि याव जानाय नङा आरो थामहिनबा जोङो बे इंराजि राव खौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला रोंथारनांगोन आरो
औ
दा नोंथाङा जे जोंहा गुबुन गुबुन हादर दावबायनायावहाय जोंनो इंराजि रावखौ नांथारगौ बेनि सायाव माबाफोर बुंनो हाबावगोन ना नोंथां ।
बुंने
औ नोंथां।
गुबुन जायगायाव थाङोब्ला गोबाङानो इंलिस रावखौ बाहायनाय जों नुनो मोनो।
औ थारैनो।
बिनिखायनो जोङो गुबुन हादराव थांनायनि सिगां इंलिस रोंखानाया माने जोबोद गोनां
औ नंगौ थारैनो।
फोरनिबो सुबिदा दंसै
औ थारैनो औ।
जोङो अनलाइनयै सोलोंनो हायो
औ नंगौ थारैनो।
सोलोंनानै लानो हायो
औ।
बिदिनो गोबां सुबिदा दं आरो
औ औ थारैनो।
आथिखालाव माने गुबुन जायगाजों गुबुन जायगानि सुबुंफोरजोंबो जोङो अनलाइन बा बिदिनो इंराजिखौ सोलोंनो हासै
औ नंगौ।
बिसोरनि साननायखौ बिसिनि जायगानि सोमोन्दै जोङो रायलायनानै मिथिनो हायो आरो माने।
औ थारैनो।
बे इंलिस रावजोंसो इंलिस रावखौ सोलोंनानै लानो हायोब्ला
औ।
नों थाङाबो फंनैसो बुंना होबावदो।
थु जोङो गुबुन जायगायाव बा साख्रिनि बेलायाव जोंहा इंराजिनि गोबां गोनांथिखा नङा होनबा जायनि थाखाय जोङो थामहिनबा बे इंराजि रावखौ सोलोंनो थाखाय जोङो अनलाइननि गेजेरजोंबो मिथिनो हायो बा जोङो माखासे कचिंफोर लानायनि गेजेरजों जोङो बेफोर रावखौ सोलोंनो हायो। बेनि थाखायनो आं बुंनो सा सानो जे जे जोंनि लाइमोनफोरा बे इंराजि रावखौ बा गुबुन रावफोरखौ जोङो गोरलैयैनो सोलोंनानै लानांगौनि गोनांथि दं आरो मानो होनोब्ला जोंहा दिनै मोनसे इन्टारभिउ होनो थाङोब्लाबो बै मावख' एबा अफिसफोराव जोङो इंराजि रावनि लिरनानै दोननाय थायो बा इंराजि रावै इन्टारभिउ होनो गोनां जायोब्ला जोंहा इंराजि रावखौ रोङाब्ला जोंहा गोबां थामहिनबा जेंना नुजा थिगोन आरो। जाहोनाव जोङो जोंनि बै माखासे सिमां मिजिं बा जोङो साख्रि मावनो होननानै जोङो सिमां मिजिं लादोंबा बै मिजिंखौ जोङो सिफ फायनानै लानो गोनां जायो आरो रो नोंथां दा बेनि थाखाय जोङो इंराजि राव खौ सोलोंनाया जोबोद गोनांथार आरो नों थां।
औ।
जे नोंथांनियाव आं मोनसे बाथ्रा सोंबावनो सानदों जे जोंहा जेरै जोङो दावगानाय थामहिनबा मेडिकेल लाइन बा बिगियान आयदायाव बा इन्जिनियार फरायनो थाङोब्ला जोंनो मानि थाखाय बे इंराजि रावखौ गोनांथि बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हाबावगोन ना नोंथाङा?
नोंथां जोङो इंराजिब्ला डक डक्टर बिदि फरायनो थांनायाव गिब बियावनो एगजाम होग्रोनांगौ जायो। जेरै इन्ट्रेन्स एक्जाम ओ सि इउ थि होगोरनांगौ जायो। जायनि थाखाय बे प्रस्न' पेपार एबा कुइसन पेपारा इंराजि रावै फैयो बांसिनानो बा गोबाङानो ज थ' जोङो ओ बेनि थाखाय बेखौ आनजादखौ उथ्रिनो था खाय बा इयुननि थाखाय जोङो इंराजि रावखौ सोलोंथारनांगौ ज जायो।
नंगौ थारैनो नोंथां।
नोंथाङाबो बेनि बिखय फोरमायनो हागोन ना?
औ थारैनो नोंथां। जे जोंहा इंराजि राव नङाब्लानो जोंनि माखासे जि साननाय बा थांखि बै थांखिफोरा जोंहा राहायानो गोथै जानानै थानांनाय बायदि जानानै फैयो आरो। थामहिनबा हमनानै ला नों मोनसे गिदिर मावख'आवनो अफिसार जानो लुबैबाय नाथाय नोंहा जुदि बै रावनि फारसे गैयाब्ला बा इंराजि रावनि फारसे जेबो सोलोंथाइयानो गैयाब्ला जों बै थ्टेजसिमाव थांनो थाखाय जोबोद गोब्राब जागोन आरो दा बेनि थाखायनो जोंनो इंराजि रावखौ गोनांथि आरो दा नोंथाङा जे आथिखालनि लाइमोनफोरखौ बे इंराजि सोलोंनायनि बेलायावहाय मा बुंनांगौ होननानै सानो बेखौ एसे फोरमायदो नोंथां?
औ नोंथां आथिखालनि लाइमोन सेंग्रा बर' लाइमोन सेंग्रा बा गुबुन लाइमोन सेंग्राफोरा गोबां माने इंलिसाव माने आवगाय बा दावगा बा सोलों होननानै आं सानो मानोना गोबां सुबुङानो माने इंराजि रावावव उइक माने बुंनो थाङोब्ला लोरबां बिनि थाखायनो इयुननि फाय उम दावगानो थाखाय बा इयुनाव जाहाथे बेफोर जेंनाया दाफैयो
थारैनो सैथो
माने इंराजि रावखौ सोलोंनांगौ होननानै आं सानो नोंथां नोंथाङा मास
औ औ नों थां आंबो बेखौनो सानो जे गावनि सिमां बा जि थांखि लानायफोर बै थांखिफोरखौ जोङो मोगथां होनो मोगथां महर होनो थाङोब्ला जों बे इंरा जि रावखौ बिजाब फरायनायजों लोगोसे जोङो एक्सस्रा जेरै अनलाइन क्लास बा माखासे इंराजि सोलोंनायनि कचिं बेफोर कचिंफोरखौ फरायनायजों लोगोसे जोङो जेब्लाय बो लांफाबाय थानो नांगोन। अब्लासो जोङो जोंनि साननायफोरखौ जोङो मोगथां महर होनो हानाय जानानै फैगोन आरो नोंथां।
थारैनो नोंथां
औ बि बिदिब्ला नोंथां जे जोङो इंराज जि रावखौ जोंनो जे गोनां थार बेनि सोमोन्दै जोङो दिनै सावरायनानै गोबां बाथ्रा मिथिनो हाबाय नङा होमबा नों
औ नोंथां।
अब्ला जोङो जोंनि जोंनि सावरायनायखौ बे समावनो लाखिथ'निसै नोंथां गोजोननाय
औ दे नोंथां गोजोन्थों।
औ।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसि नोंथांनिफ्रायबो गोबां बाथ्रा मिथि मिथिनो मोनबाय आं दिनै बा सोलोंनो मोनबाय।
औ थारैनो अब्ला दोन्थ'नोसै।
गोजोननाय थाबाय।